हेलौ नादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अब्ला नोंथाङानो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानोबा।
ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव लानानै बिनि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन।
औ माइना नोंथां?
ओ बिदिब्ला आं सानदों जे बिदिनो हाग्रायाव बर'फोरा हाग्रानिफ्राय मा मा मैगं थाइगंफोरखौ लानानै जायो माबादि जायो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै।
जागोन दे नोंथां हागोन नोंथांङानो बेखेवग्रोदो औ
जागोन नोंथां। ओ जानाय लोंनायावथ' बर'फोरा जोबोद दोहोनिखा बर'फोरा गोबां रो रोखोमनि मैगं थाइगं जायो हाग्रानिफ्रायबो बुथुमनानै गोबां रोखोमनि बिदिनो म लानाय मैगं थाइगंफोरखौ बिसोरो मा बुथुमना लाबोनानै जाफैयो। बिदिनो बैफोर मैगंबाइ थाइगंफोराव दंङ जेरै दौस्रेम, लाफा सायख' जोग्लावरि ओंखाम गोजां, लुन थि ना खि आरो दंबावो बिदिनो उ एलांसि बिदिनो सिब्रु दंङ ओमफ्राय दंङ बेयो हाग्रानि मैथाबो दंङ
औ नोंगौ नोंथां मैसुंखा होननानै बुंङो बेखौ मैसुंखाबो दंङ।
मैसुंखाबो दंङ बिदिनो गोबां दंङ आरो बेफोरखौ नुना बर'फोरा लानानै जाफैयो बिदिनो दंबावो हाजोनि थारुन हांसो गारामाइ गांगामाला बुरि थखन थाराय गोरलै बेदनि बिजौ माइसुन्द्रि गोबां रोखोमनि रोखोम हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ मा बर'फोरा बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै बिदिनो बुथुमनानै लाना जाफैयो आरो बिसोरो बेफोरबायादि ओंख्रिखौ मा जानो गोथाव मोनो। बिदिनो सिब्रु खौ बर'फोरा मा एवनानै जायो। आरो बिदिनो जोग्लावरिखौ बर'फोरा बिदिनो ना गोरानफोरजों नङा बा दाउसा गोरलै फिसाफोरजों बिदै फुदुंनानै जायो। बेखौ लोंङोब्ला जायोब्ला मानि बेयो मोनसे मुलि रोखोमनि खामानि होयो आरो जे जोंनि गगा मोननाय देहानि बेमार आजारफोराबो माखासे मानिया गायो होन गायो। थारैनो बिनि अनगायैबो दंङ जोंहा। बिनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि दंबावो जोंहा जेरै
नोरसिंफोर
औ नोरसिं बेफोरो मा जोंनि देहायाव मुलि हिसाबै खामानि होयो औ
थां
मानिमुनि मानिमुनियाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां। बेखौबो बर'फोरा बिदिनो आलुफोरजों एवनानै जायो आरो।
औ
बिदिनो बर'फोरा एवलु एवला आरो दङ मायसुन्द्रि माइसुन्द्रिखौ मा बर'फोरा बिदिनो नाफोरजों बाथोन। देनानै जायो गोथाव मोदोमो आरो बिदिनो बर' बैसागु बोथोरफ्रावबो बै गोखा गोखै जाय जायोना जे बर'फोरा बै गोखा गोखै जानायाव नांगौ जानाय मैगंफोरखौबो मा बर'फोरा बांसिनै बिदिनो हाग्रानिफ्रायनो खुनथुमनानै जानायखौ मोनो। बुंनो थाङोब्ला जौसेनिफ्रायबो बांसिन मैगं थाइगंफोर ग मा बर'फोरा हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै बे बैसागुआव गोखा गोखै महरै जायो आरो बेयो जोंनि देहानि थाखाय सोलेरनि थाखाय जोबोद मुलि हिसाबै खामानि मावो बिदिनो बेफोर मैगंफोरा माखासेया खैसिब जायो मोदोमफ्रु बबेबा खाथो खाथो जायो। आलदा आलदा रोखोमनि बि टेस्ट जायो आरो बिदिनो बेफोर बायदिसिना बेरामखौ माबानो सोखानो हायो जेरै उदैनि बेरामखौ सोखानो हायो। ओ बिदिनो गगा मोननाय देहाया बिदिनो लोरबां जानाय खब बसिनाय बेफोरबादि गोबां बेरामफोरखौ मा बे हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ जानानै जोङो औ सोखानानै लानो हायो। गोदो गोदायहाय बर'फोरा बेफोरखौनो गावसि खाथि खालायाव बिदिनो देहा फाहामसालि गैयामोन नालाय गोदोनि समावथ' आथिखालावसो मेलला देहा फाहामसालि जों खाथि खालायाव मोननो हायो नाथाय। गोदोहाय बिदिनो गोजान गोजान थांनांगौ जायोमोन आरो देहा फाहाम सान थाखाय बिनि ओंखायनो बिदिनो फिसा फिसौ बेरामफोरखौ बर'फोरा हाग्रानि मैगं थाइगं खौ लाबोनानैनो संनानै जानानै बेफोरनिफ्रायनो मा बेराम आजारनिफ्राय रै खा मोननो हायोमोन आरो बिदिनो औ अब्ला बर' बिदि हाग्रानि मैगं मैगं थाइगंफोरखौ बायदि बिदिनो बेदर गोरान अमा गोरान दाउसा गोरलै ना गोरान बेफोरजोंहाय जायो आरो माखासे मानिखौ ओरैनो आलुफोरजों एवनानैबो जायो। अब्ला नोंथाङाबो बे हाग्रा हाग्रानि मैगं थाइगंनि सायाव एसे फोरमायलांग्रो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
ओ नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो बर'फोराथ' हाग्रायाव ओ मा होनना बुङो हाग्रा हाग्रा बंग्राफोरनिबो गोबां मैगं थाइगं लांनानै लायनानै जाफैयो। बुंनो थाङोब्ला नोंगौ थारैनो बर'फोरा ओ मैगंनि ओंख्रि जानायाव दोहोनि होननानै बुंनांगोन जों मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो बबे ओंख्रिया जाजायो माने सिनायखाजोबो।
औ
हाग्रा बंग्रायाव मोन्नाय बा गोदोनिफ्रायनो सो जाबोनाय नालाय बिसोरो मिथिखाजोबो आरो दा फारियै बुंनो थाङोब्ला जों हाग्रायाव खनसायग्रा मैगंफोरानो जाबाय ओ
जेरै दङ जोंहा मानिमुनि ओ बै खिफि बेन्दों बेबायदिनो जोंहा दङ दौस्रेम लाफा साय ख ओंखाम गोजां बेबायदिनो लोन्थि मैगं नाखि मैगं
औ औ औ खोनादों न नोंथां हेलौ
बेबायदिनो